हेलौ हेलौ हेल' खोनादों ना?
हेल' औ। औ खोनादों।
औ औ खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय।
नोंथांनिसे ओ गोजोन सानजौफुंनि गाहाम हलायनायखौ बहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय।
ओ नोंथाङा मोजाङै दङ' दा?
मोजाङैनो दं।
औ औ दंङ' मोजांयोय ओ जोंदा ओ दावबायनायनि सायाव सायाव माने ओ मोनसे आयदा लानानै दावबायनायनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायजागोन दा?
औ सावरायजागोन दे।
औ औ नोंथाङा दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
औ दे आं दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायनानै होदिनि।
औ।
औ दावबायनाय ना? औ सिगाङावनो जों दावबायनाय होनोब्ला माखौ मिथियो जोङो दावबायनाय होनोब्ला जेरै ओ गुबुन जायगायाव बेरायहैनाय बा ओ ओ खाथियानो जा बा गोजानानो जा जोङो बेरायहैनाय आरो बे जायगानि ओ सुबुंफोरजों मोगा मोगि जानानै ओ रायज्लायनाय बा बिसिनि हारिमुखौ जोङो मिथिनो मोननाय औ। ओ आरो लोगोसे जेनेबा जों दावबायनानै ओ गोसोखौबो मोजां मोनो आरो सोरबा सोरबा ओ फरायसालिनि जेनेबा बन्द' मोनोना जेरै गरम बोथोरनि बन्द' बा गोजां बोथोरनि बन्द' बेफ्राव दावबायहैयो। ओ आरो लोगोसे सोरबा सोरबा अफिसनि खामानियाव दावबायहैनाय जायो सोरबा सोरबा फालांगि खालामनो थाखाय दावबायहैनाय जायो।
औ औ।
औ आरो ओ मेनला जा ओ जाहोननि थाखाय दावबायहैयो आरोख खि आरो दावबाय औ। आरो नोथांङाबो एसे से बुंगोन नामा दावबायनायनि सोमोन्दै?
आ औ ओ दावबायनाय होननानै बुङो थाङोब्ला ओ गिबियावनो माने दावबायनायनि गेजेरजों जेनेबा गोबां हारिनि माने बाथ्राफोरखौ गाननाय जोमनाय बेफोरनि बागै माने गोबां ओ बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननाय जायो आरोना। बेनि उनाव अ ओ दावबायनायनि गेजेरजों जेनेबा ओ बांसिन नलेजफोराबो जेनेबा जौगायो आरोना।
औ गियानफ्राबो जौगायो ना।
औ औ गियानफोराबो जौगायो बेनिफ्राय ओ दावबायनायनि गेजेरजों ओ माइन जेनेबा गावखौ गोसोफोरखौबो मोजां
औ औ औ नंगौ जेरै ओ मेलेमारि जौगानाय जायो।
औ औ।
औ गोसोआरिखोबो मोजां मोनो।
औ बेनिफ्राय माने ओ जेनेबा दावबायायालासिनोबो थाबाय थायोब्ला माने जेनेबा ओ, न'आव सिङावनो हाबनानै थाबाय थायोब्ला मानसिया जेनेबा ओ डिप्रेसनखौ बर'आव मा बुङोमोनलाय? ओ
सानहाबनाय।
औ औ औ सानहाबनाय जायोना? औ औ सानहाबग्रा जायो जुदा माने बेनि गेजेरजों माने देहाफोराबो हामा जालाङो आरोना। बे दावबायनायनि गेजेरजों माने गोसोफ फोराबो मोजां मोनो बेनि उनाव देहाफोराबो माने स्रां मोनो आरो ना दावबायनायनि गेजेरजों।
औ। आरो जों मिथिनो मोनोना जे दावबायनायखौ जेनेबा जोङो ओ मारै दावबायो जोङो गुबुन गुबुन ओ ओ। फोरजोंनो ओ दावबायनाय जायो हान्थिनाय जायो जेरै जेनेबा बास बा ट्रेन, बास, ट्रेन, एर' प्लेन गारि औ बाइक बे फोरजों ओ दावबायहैयो।
औ।
औ।
बेनिफ्राय ओ औ बुंलाय नोंथाङा।
औ जों दावबायनानै जेनेबा गुबुन ओ नोंथाङा होननाय बायदि जेरै गुबुन ओ हारिनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ मिथियो जेनेबा ओ बाथ्रा रायज्लायनायफोरखौबो मिथि
औ औ औ आरो बे जो बेजोंनो लोगोसे बिसोरनि जानाय लोंनायफोरखौबो जों मिथिनो हायो आरोना। दावबायनायनि गेजेरजों। बेनि उनाव बे जायगानि बागै माने दावबायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो मिथिनो हायो आरोना गोबाङै मिथिनो हायाब्लाबो
औ नोंगौ। जेरै जेरै ओ जेनेबा गोदोनि ओ जारिमिन जारिमिन नाव जेनेबा जों ओ बिजाबाव फरायनो मोनोना जोङो फरायसालियाव बिजाबाव फरायनो मोनो जारि-जारिमिनफ्राव जेरै ओ जेनेबा मनुमेन्टसफोर थायो ना
औ औ।
औ जेनेबा जारिमिननि गोदो जेरै जेनेबा ओ बायखोन्दा नेरसोन बायदिसिना बेफोरनि बारै जों दाउ दावबायनानै बेफोरखौ नुहैनो मोनो बा ओ ताजमेहेल बेफोरखौ जोङो जेनेबा बिजाबाव फरायोमोन बे
औ औ औ औ औ बेफोरनि बेफोर माने औ मेगनजों नुयो आरो बेनि गेजेरजों माने बेखौ माबादि बानायनाय जादों बेफोरखौ माने बायबाव एसेब्लाबो माने मिथियो आरोना। दावबायनायनि गेजेरजों। ओ नोंथाङा दावबायनानै मोजां मोनोना बेनिफ्राय
औ आं दावबायनानै बिराद मोजां मोनो गोसोखौबो आराम मोनो।
औ औ ओ नोंथाङा मा मा जायगायाव जेनेबा दावबायनानै मोनदो?
औ खनसे होन फिननाय नोंथां।
औ औ नोंथाङा माने बबे बबे जायगायाव माने दावबायनानै मोनदो माने बबे बबे जायगायाव माने थांना मोनदो?
औ आङो गोबां जायगायावनो दावबायहैनाय जाबाय। ओ होननोथां ओरै साहा फारसेबो थांबाय। सानजा फार थांबाय औ गोबां जायगायावनो दावबायनानै आङो गोसोखौ मोजां मोनदों आरो बि स्नि जानाय जानाय लोंनाय बेफोरखौबो मिथिनो मोनबोदों आ रो आङो थांनानै आंनि जानबुंआव ओ फट'बो सेबखांनानै लाबोदों बा भिडिअ फोरबो सेबखांनानै लाबोदों आरो आं बेखौ नायनो गोसोबाबो ओ नुफिनानै मो जां मोनो आरो
औ औ
आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
ओ आं दावबायनो होनबाथ' ओ एसेबां दावबायखोमाबाबो माने माने ओ बे आसामावनो जेनेबा आं माने ओ सानजा फारसे थांगो आरोना।
औ
बे दावबायनायाव माने जोबोद मोजां मोनदों बिसोरनि माने जानाय लोंनायनि बागै आंङो ब्लाबो माने मिथिनो मोन दो आरोना गेजेरजों आरो बे जा जायगायाव थांदोंमोन आं बे जायगाया जोबोद समायना बे जायगानि बागै माने मोजांङैनो मिथिनो मोनदों आरो ना आंङो। ने आरो मिथिंगायारि मान ए ओ जेनेबा अ बुंनो थांङोब्ला जेनेबा बे जायगाया बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बेफोर बेफोर माने बेफोरखौ दावबायनायनि गेजेरजों आं माने मोनदों आरोना।
औ औ जेरै ओ जेनेबा जोंनि जायगायाव जोंङो मा बुस्थुखौ नुवाखै जों बेफोरखौबो नुहैनो हायो। ना जेरै जिब जुनार औ दावबायनायनि गेजेरजोंनो जोंङो बेफोरखौ गासिबो नुहैनो हायो। मि थिनो हायो। आरो जोङो जोंनि लोगोफोरजोंबो जोङो दाव-दावबायहैनानै जनो जोंङो मोनसे ओ जेनेबा मेम'रिस मा होनोमोन मेमरिसखौ औ मोनसे गोसोखांथि ओ बेफोरबायदि बिदि खालामनानै दोननो हायो। जायखौ जोंङो उनाव ओ गोसोखांफिननो हायो।
औ औ औ बे औ बे दावबायनायनि फोरजों दावबायनायनि गेजेरजों माने खौसेथियाबो माने थायो आरोना जोंनि
औ नंगौ औ। आरो दावबायहैनानै बे जायगानि सुबुंनि ओ बे जायगानिस सुबुंफोरजोंबो जेनेबा लोगो जानानै ओ जोंङो जेनेबा बिसिनि जानबुंनि नाम्बारफोरखौ खौ लानानै जों फैनो हायो आरो बिसोरजोंबो रायज्लायहरनो हायो। औ होनबा दावबायनाया होननो थाङोबा बिराद जोंनि जिउआव बिराद मुलाम्फा लाबो
औ औ नंगौ नंगौ।
औ।
अ नोंथांहा बे
अ अ। दावबायनायनि गेजेरजोंथ' बुंनो थाङोबा अ जेनेबा अ फरायसानि बागै बुंजागोन दा
औ बुंजागोन दे नोंथां।
औ बे माने दावबायनायनि गेजेरजों फरायसानि बागै बा जेनेबा इन्टार्नसिटफोराव थाङोब्ला माने बेफोरनि बागै माने मोजाङै मिथिनानै बे हारिनि बागै बा ओ बिसोरनि जानाय लोंनायनि बागै मिथिनानै माने ओ लिरनाय जायोना बेफोरनि बागै माने ओ माने बेसोर हारिनि बागै मोजाङै मिथिनो मोनो मिथि आरो माने मोजाङै लिरनो हायो आरो। दावबायनायनि गेजेरजों ओ बेनिखाय नोंथाङा ओ दावबायनायनि बागै आरो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आरो जाबाय नोंथाङाबो माबा होनबावदोंमोन नामा?
औ औ नोंथाङा माने दावबायनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा माने हेल' खोनायाखै। औ खोनायाखै।
औ औ खोनाथार
औ औ।
औ खोनादों।
दावबायनायनि बागै नों नोंथाङा एसे फोरमायनो होबावनो
दावबायनाय होनो औ।
हेलौ।
उम।
हेलौ
औ। जोंथ' दा गोबां बाथ्राखौनो सावराय आरो जेनेबा औ
हेलौ औ खोनागासिनो नोंथाङा बुं दे। औ खोनागासिनो। हेलौ औ खोनागासिनो हेलौ।
औ दावायनायनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौ नुनो मुलाम्फा जायो।
औ।
ना।
औ।
औ आरो
ओ
बेनि सायाव
नोंथाङा आंखौ माबाफोर दावबायनाय हेलौ
नाय होनोब्ला जोङो
औ। दे बुंलाय नोंथाङा।
ओ लोगोनि अनगायै जों मा खलामदो। सोरबा खोनागासिना?
औ खोनागासिनो औ खोनादों।
औ सोरबाफोरथ' गियो
औ
अब अ बिसोरो बोसोराव खननै बा खनथामसोल' फैनो मोनो न'आव बिसोरो जेनेबा सम खाथायनो थाखाय न'खरनिजोंबो दैहैनाया गोनांथि आरो मोजां-मोजां सोमोनदो थायो न'खरनि बिमा बिफाजों
औ
बिनानावफोरजोंबो होमबा न'खरैनो दावबायहैनाया जोबोद गाहाम जोंनि जिउआव
औ औ नंगौ औ दे होमबा जोंनाथ' समाबो जाबाय अ नोंथांजों दावबायनायनि बागै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय अ गोजोन्थों।
औ गोजोनथों दे नोंथां